हेलौ
नोंथां खोनादों दा? औ अ अ मा खालामबाय दं नोंथाङा?
आङो दङ ओरैनो जिरायनानै।
अ अ होमबा नोंथां दिनै आंबो ओरैनो दं दे। उम गरमबो ना बोथोरा।
औ गरमबो उम।
ओ दिनै होमबा नोंथांजो जानायनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा।
जागोन दे नोंथां।
औ औ नोंथाङा ओरैनो मा ओंख्रिखौ थावसिननाय मोनो जानानै?
आङो अनलाजों अमाखौथ' सिनाय मोनो।
अ अ ओरैनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा अनलाजों अमाखौ बोरै सं ङो।
अनलाजों अमाखौ उम अनलानि माइरंखौ देना लाग्रोनांगोन फास्टआव मोजाङैनो सुनानै।
औ औ
दैखौ फुदुंग्रोना लानांगो बिनियाव बिनि उनाव ओमफ्राय दैया गोदौब्ला माने माइरंखौ होना होनांगौ आरो।
औ ओ ओ उम
ओमफ्राय अमा एवफ्रामना दोननायखौ होनांगौ आरो।
औ उम उम उम उम ओरैनो अनलानि ओं औ अ अनलानि अनगायै आरो माबाफोर जानो जेनेबा ओंख्रि बर'नि ओंख्रि माबा- माखौ गोथाव मोनबावो बिथाङा?
आंथ' ओरैनो नार्जि अमाखौबो मोजां मोनो।
अ अ अ नार्जि अमाखौबो एसे फोरमायना होदो दे।
हा?
नार्जिजों अमाखौबो एसे फोरमायना होदो नो बिथाङा ।
अ उम उम नारज जिखो माने खारैजों नाग्लिना लानांगौ आरो । नाग्लिना लाखांनायनि उनाव अमा एवफ्रामनायखौ अमाखौ मोजां एवनानै बे नारजियाव होनांगौ आरो ।
अ अ अ उम ।
नोंथाङालाय?
आंनिया ओरैनोथ' औ औ आंनियाबो आंना अनलाजों दाउ आरो इदिनो अनलाजों औवा मेवाइ । सबायजों दाउ बेफोरखौनो गोथाव मोनो आरो जानो ।
अ ।
उम ।
हम ‌। इनिफ्राय
बेनिफ्राय आरो गासिबो मैगं थाइगंखौथ' गोथाव मोनो जा नो ओ गासिखौ औ औ आरो नोंथांमोननिखि दा ओ मोनबाय थानाय मैगंआ मा मैगं दं?
मैगंआथ' दा भिन्दि दङो, खुमब्रा दङो, लेस्रा दङो
उम औ ।
बायदि बायदि दङ आरो ।
औ होमबा औ औ औ दा दैज्लां बोथोराव नोंथाङा ओ अमाजों संनानै थावनाय मैगङा मा बुस्थुखौ बाय दि मोनो?
दैज्लां बो
औ दैज्लां बोथोरनि मैगंजो अमा बेदरा माजो संबाथाय थावनाय मोनगोन मा मैगंजो?
मैथाजो मैथादो संबा गोथावसिन जायो ओं । गरमाव दैज्लां बोथोराव मैथाजों संबा गोथावसिन जायो आरो ।
अ अ अ मा मैथाखौबो एसे फोरमायना होदो दे नोंथां ।
उम ।
मैथाजो अमाखौ ।
मैथाखो ओ सामब्राम गोजाजों थावजों सेरेना लानानै
अमाजों मैथाजों एवना-एवबानो जायो । संख्रि बानलु होनानै ।
आरो ओरैनो नोंथां ओ ओ मैथाखौ मा मा रोखोमै जाजाबावो ओरैनो?
मैथाखौ ओ दालियावबो होना जाजायो । ओरैनोबो एवना जाजायो आरो मैथाखौ । गोरानि बे एवना जाजायो रोसि खामनाबो जाजायो आरो ।
औ अ‌ अ उम ।
होे । नोंथाङा मा ओंख्रिखौ संना मोजां मोनो?
आं थ' बारा ओ इदि संनायनि बेलायाव बारा ओ एथ'ग्राब ओ संङा । आं ओरैनो आलु ओंख्रिफोर आरो इदिनो मैथा जों ना मैथाजों अमा बेफोरखौ मोजां मोनो आरो संनानै संनो ओमफ्राय आलुजों दाउ बेफोरफोरखौनो ओ आलु फ्राय। हो दा औ
नोंथांनि फेब्रिट ओंख्रिया?
आंनि फेभ्रेट ओंख्रिया अनला औवा मेवाइ आरो दाउ।
उम मोजां।
ओरैनो नोंथांमोननिखै दा औ मा मैगंआ बांसिन मानसिफोरा जानाय नुयो एबा मानसिफोरखौ फाननानै फाननाय नुयो दा -दा दैज्लां बोथोराव नोंथाङा
दा दैज्लां बोथोराव थ' दा ओंखारनाया भिन्दि लेस्रा फान्थाव इफोरनो आरो। मैथा थास' आयथें इफोरनो आरो। हाथायाव ओंखारनाय
ओ ओं‌ औ। ओरैनो थास'नि‍‍‌‌ बागै एसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
मा थासनि?
जायखिजा थास'आ खैथासो रोखोमनि थानाय बायदिबा नोंनिबा?
आंनिबा थास'आ थास' आथिं दंङ थास' बिथ्रि दङ थास' बिबार दङो
औ होमबा गासिबो जाजाजोबो
गासिबो जाजा औ जाजाजोबो ओं।
औ थारुनबो बे दरबो औ औ थारुन बेदरखौ ओरैनो मा माजों संबा थावो माने गोथाव जायो?
थारुनखौ बयलारजोंबो नाजोंबो अमाजोंबो संबा गोथाव जायो आरो।
अ' औ नोंथाङा जाफेरबायना थारुनजों दाउ अमा ना?
जाफेरबाय जानायालाय।
औ औ ओरैनो माखौ गोथावसिन मोनो ना जों ना अमाजों साबसिन जायो ना दाउजों?
दाउजों गोथावसिन मोनो आङो ना जानो बारा मोजां मोना।
औ उम
ओरैनो ओ नोंथांमोननिखै औवा मेवाइखौ जानाय जायोना जाया?
जायो अनलाजों जानाय जायो। अनला अनलाजोंबो जायो गुबुन दालिजोंबो जानाय जायो।
औ
मुसुर दालिजोंबो जानाय जायो।
आरो नोंथाङा मोनथिबायगौ नामा ओ औवा मेवाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां ना गाज्रि नोंथांनिबा?
मोजां।
मोजां ना?
आंनि मतेबा मोजां आरो।
औ अ नोंथांमोननिखै नाखौ मा माजों सङो इखौ एसे फोरमायदो दे नोंथां
माबेखौ?
ना ना ओंख्रिखौ
ना ओंख्रिखौ मा होनदों नोंथाङा?
माने नाखौ मा माजों संजायो मा माजों जायो नोंथां जनाय जायो नाखौ
नाखौ ओरैनो फ्रायबो एवना जाजायो आलुजोंबो एवना जाजायो मै फिथाजोंबो जाजायो गासैबो मैगङाव होनानै जाजायो आरो नाखौ
औ नाखौ अनलाजों जानो हायो नामा?
नाखौ अनलाजों औ ना फिथिख्रिखौ एवनानै जाजायो
अ अ अ अनलायाव लगायना जाजायोना
ओ जाजायो ओं
अ उम ओरैनो माबायदि गोथाव जायोना जाया अनलाजों
गो गोथाव जायो
उम उम उम नोंथाङा जाफेरबाय ना?
ओं जाफेरबाय आं
औ औ उम नोंथांमोननिखि दा ओ मा-मानि मैगंनि आबाद सोलिगासिनो
जोंनि थि दंद' इदि दा ओरै जेबो ओरै मैगंनि आबाद बानायनाय जाया आरो माइ गायो दा माइ गायनायसो दि आबाद मावनो मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय गैथ'आ आरो जों गामियाव
अ अ अ ओरैनो नोंथाङा मा मैगंखौ बांसिन मुलाम्फा जानाय मोनो फानबा
फानबा गासैबो मैगंखौनो गासिबो मैगंखौनो मुलाम्फा जानाय मोनदों
उम उम उम।
नोंथाङा ओ सबायजों दाउ संनायखौ एसे फोरमायना होनो हागौमोन ना
सबायजों दाउ
औ।
अ हायो।
औ।
खौब ओम खारैयाव एवफ्रामना लानानै मोज्जांङै एवफ्रामना लानानै संख्रि बानलु होनानै मोज्जां एवफ्रामना दै होबाय होनानै ब्रयलारखौबो एवफ्रामना दोनबाय दोननानै सबाया मोजाङै गोदौबोला माने सबायाव ओ जि बेदर होनो ना होनो ना बेदर होनो अमा होनो ना ब्रयलार होनो बेखौ माने मोजां एवफ्रामनायखौ बेयो गोदौनाय मैगङाव होनांगौ आरो ओंख्रियाव
अ अ अ अ उम उम। होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय आं मिथि नो मोनि खोथाफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
उम जागोन दे नोंथां उम ओं दे।